हेल औ औ खोनादों।
औ।
ओ जोङो बिदिब्ला टपिक। खौ लानि बिजाब फरायनायनिस
औ दे।
बिजाब फरायनानै जेनेबा माबोरैहाय गियान मोनो बेफोरनि सायाव सावरायनस सै आरो जोङो। बिजाब फरायनाय होननानै बुंब्लाथ' जोंहा बिजाबखौथ' आथिखालावथ' माने रोंथारनांगौ बायदियानो जानानैफ फैबाय आरो गदोनि गोदोनि सुबुंफ्राथ' बांद फ्राय बिदि जोंना फरायनायफ फोद गैबाङामोन नाथाय आथिखालाव ओ बिजाब फरायाब्लानो माने नों लामा ससे ओंखारनोब्लाबो बा नोङो माबा मोनसे मुवा बेसाद बायनोब्लाबो माने बिजाब फरायाब्ला जोंहा जायाबायदि। जानानै फैबाय आरो आथिखालाव ओ जेनेबा फैसाफोरखौबो जोंहा आथिखालावथ' माने बिदि। फनपे जिपे बेफोरनि गेजेरजोंसो होनांगौ जायो नालाय अब्ला। सासे बिजाब फरायो मानसियाथ थ ओ बेफोरखौथ' रोङा रोङा नालाय आरो। माखासे। ओ जोंना दंबावो बिदिनो मा होनो। ओ हमनानै ला माबा मोनसे मुवाखौनो फाननो थांबाय अब्लाबो माने नों रां रांखौनो मोजाङै सा साननो रोङाब्ला बिज जाब फरायै मानसियाथ' बांद्राय बेफोरनिबो गियान थाया नालाय ओ अब्लाथ माने। ओ गुबुनजों थगायजानाय मानाय बेफ बेफोरबायदि गोबां जायो आरो ओ बिनिखायनो जोंना बिजाबफोरखौ ओ फरायोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो गोबां गियानबो मोन नो आरो ओ गावनि आइथिङाव गसं थानो थाखायबो माने जों खौ गोबां हेफाजाब होयो आरो बि जाबा ओ बिजाब फरायनायफोरनि सायाव नोंथ नोंथाङा मा सानो एसे बुंजागोन
औ आं मोजाङानो स सानो माने बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानसि माहारिनि थाखाय बिजाब फराया जोबद मोजां मानो बुंब्ला बिजाबनिफ्राय जों बहुद गियान मोननो हायो जेरै गुबुन गुबुन सुबुंनि गुबुन गुबुन लिरगिरिनि ओ बिथाङा माबायदि सान्थि माबायदि साननाय बेनि साननायखौ फोरमायो बे बिजाबाव बे बिजाबनिफ्राय जों जोंनि जिउआव मोना मोनाखाय जेखौ जों ओ जिउआव जेनेबाओम माबायदि बे बिजाब लिरगिरि बिथाङा जे अबस्थाखौ मोनबाय जों बे अबस्थायाव मोनाख खैबो जानो हागौ जों बे गियानफोरखौ बे बिथांनिफ्राय बिजाबखौ फरायबा जों मोनग गोन ओ थ बेफोर गियाना जोबोर मोजां मोजां ओ मोजाङानो गुबुन गुबुन बिजाब ओ फरायोब्ला गियाना जोबोद माने बारायो बेखौ बे जोबोर मोजां बिजाब फरायनानै मानसिया गियान लानानै आरो गावबो बे गियानखौनो गुबुननाव होनानै बे सुबुंफोरनि सुबुंफोरखौबो उम सोराङाव लाबोनो हायो माखासे ओ खोमसि फोथायनाय माखासे ओ गावनो गाव माबा सानफ्लांनानै बिनि जिउआव ओ सोरां गैया जानानै थाब्ला बे बिजाबनि गियानफोरा जोंखौ सोराङाव लाबोनाया जोबोर हेल्प हेफाजाब होयो थ' बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय बा सुबुंनि थाखाय जोबोर मोजां बेबायदिनो गिदिर गिदिर ओ बिजाब फरायनानैबो जों लिरगिरि बायदि जानो हायो गोबां नलेज मोनो
औ ओ नंगौ बिदिनो बिजाब फरायबाथ' गोबां गियान मोनखायोना ओ बिजाब फरायबाथाय माने जोङो ओ ओरैनो जेनेबा ओ सासे लेखा गोरों सुबुं आरो सासे लेखा गोरि रोङि सुबुं रुजुनानै नायोब्ला माने बै सासे सुबुङा लेखा गोरों सुबुङा नोङो हमनानै ला साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो माबा मोनसे मावनानै जानो हानायनि गियान बा मोनसे सानखा खांनाय बिदि फैयो आरो नाथाय बै लेखा रोङै सुबुंनियाव माने बै फोर गियान बास सानखांनाया थाबनो जाखांफैया बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोननाय जायो आरो
औ आरो बिजाब फरायब्ला बे मानसिया गोहो मोनो आरो बिजाबाव जाबायदि गियान बेखौ जों माने जोंनि लाइफआव बेखौ बाहायनो हायो आरो नोंहा माबा प्रब्लेम जादोंब्ला बे प्रब्लेमनिफ्राय सोराङाव फैनो थाखाय नों बिजाबनिफ्रायबो बे गोहोखौ लानो हायो
औ
उम
जोंना ओ बिजाब लिरनाय गोदोनि लिरगिरिफ्रा जोंहा गोबां मोजां मोजां बिजाब लिर नानै गालांदों जेनेबा बिजाब फरायनानैनो जोङो हमनानै ला बिमा बिफायाबो जोंनो माखासे गियानफोरखौ होस्लाबजोबनो हाया नालाय। ओ लेखा फरायनानै बा बिजाब बिदि बिजाब फरायनानै आरो माख माखासे फोरोंगिरिफोरा बिदि फोरोंनाय बिजाबनि गेजेरजोंनो फोरोंनाय माखासे गियानफोरखौ लानानै जोङो माने गोबां ओ गुवार गियानफोरखौ मोननो हायो आरो ओ जेनेबा बिमा बिफानि फोरोंनाय गियानखौ थोस्लाबजोबा होननानैनो बुंनांगोन जेनेबा बिजाबाव ओ फरायनानै मोननाय गियानाबो माने जोबोद गुवार जाहैयो आर फ्राय जोंना ओम जायो। सुबुङा माने बिदि बिजाबनि फ्राय गोजानाव थायो बैफोरबायदि सु सुबुंफोरनाव माने गियानफोरखौ इसे खम थानाय बिदिखौ नुनो मोनो जेनेबा रोङि नङा रोङो अब्लाबो माने गियाना बेनाव माने रोंसारजासे थाया बिदि जाहैयो आरो ओ बिजाब फरायनानैनो जोंहा गोदोनि समावथ' जोंहा आबै आबौमोना आइ आफामोना जेनेबा फरायस सालियावनो थांबाङामोन बिदि ओ हिनजावसा मानसिफोरखौथ' माने फरायसालियाव थांनोनो होआमोन बा रुवाथि जाहोनाय फोरखौबो दाहोन ना थाहोनाय बिदिस सोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माने जोंना ओ बिमा बिफाफोराबो इसे गोरों जाबोबाय हिसाबै ओ फिसाफोरखौ माने फरायनायाव गोबां ओ इमपरटेन्स होयो आरो दानि बिमा बिफा दा बिदिखौ नुदों दाय
औ। बेबायदिनो दानि ओ सोलोंथाइ बांबोनायखौबो जों नुनो मोनो। ओ जोबोर मोजां जागासिनो दङ आथिखालाव ओ बिजाब फरायनायाबो ओ दिडिजिटेल मुगायैनो जा बा लाइब्रेरियाव थांनानै फरायनाय बिजाब बायनाय बेफोराबो सिगांनिख्रुइ एसेबाबो बारा जानायखौ नुनो मोनो। त' बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय मोजां ओ थ' जों फरायनांगौ बेबायदिनो गुबुन बिजाब फरायनायबो गुबुन ओ गो बेलेग बेलेग मा नोङो ओ गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन साइद माने जों मा होनो बेखौ रोखोम। ओ दावबायनाय थुनलाइ। ओ जेरै हारिमुनि हारिमु हारिमुनिलाहारिमु आरो जिउनि जिउनि माखासे जिउखौरां जिउखौरां बायदिफोरखौ फरायबा मानसि मानसिनि जिउ खौरांखौ फरायबा बेयाव जोबोद ओ गियान मोनो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिमुनि सायाव फरायनो हायो। आरो नोंथाङा मा -मा- मा -मा ओ आयदा आयदा फरायनाया ओ सुबुं सुबुंखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब खालामो होननानै फो फोथायो एसे
औ आंनि बायदि नों बिदिनो ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेरै ओ हारिमुनि सायाव ओ जोंहा फरायोब्लाबो गोबां बि दिनो हारिमुनि बाहागो फोरखौ मिथिनो मोनोना जोंहा बिदिनो ओ जोंहा खुगा थु थुनलाय दंङ बा बिदि सुबुं थुनलाइ बिदि गोबां दङ बेफोरनि सोमोन्दैबो ओ जोंहाथ' खुगा थुन ओ खुगा मेथाइ बायदिसिना बिदि गोबां दंङना बिदि फोर खथ' जोङो गोदो खननायफोरखौनो खोनानो मोनला बिजाब फोराव जा दोंसे दोंनै लिर नानै गालांनाय दंङ ओ बे फोरखौल'सो मिथिसै नालाय बे फोरखौबो जोङो बिजाब फरायनायनि गेजे जेरजों मिथिनो मोनो आरो ओ नोंथाङा बुंनाय बाय दि जेरै जिउ खौरां आर लिर नाय बिदिखौ जोङो ओ सासे उम लिरगिरि बा सासे गिदिर सुबुंनि खौरांखौसो बांसिन लिरनाय जाखा खायो नालाय। बै सुबुङा ओ माबायदियै ओ उन्दैनिफ्राय लानानै ओ बिनि जिउ जोबजासिन बि थांङा माबोरैहाय स्ट्रागोल खालामबोदोंमोन बेखौ जोङो मोनथिनानै माने से थुलुंगाखांनाय मोनो आरो जेरै ओ अ बियो इमान खथनि गेजेर रजोंबो ओ बिथाङा इमान खस्थनि गेजेरजों माने फरायनानै लिरनानै मा इ गिदिर सुबुं जानो हादों अब्ला जों मानो हाया बेफोरबायदि ओ माने गो सोआव मोनसे साननाय फैयो अब्ला ओ बेखौ फरायनानैबो जोङो मोनसे ओ सोलोंनो हानाय बा गियान मोन नाय बिदि जायो आरो बेजों लोगोसेनो आं आरो मा खासे ओ दामग्रा देग्रा बा गो जोंनि जोंनि जोंहाबो बाहायनाय आगजु आगला बायदिसिसिनाफोरखौबो माने बिजाबफोराव गोबां लिरनाय थायो बेफोरखौथ' जोंङो आथिखालाव खायसे मुवाफोरखौ नुनोबो मोनला बा खोनानोबो मोनला नाथाय गोदो गोदायनि लिरनानै गालांनाय मथ माखासे बिजाबफोराव बेफोरखौ ओ नुनो मोनो नालाय बिनि खायनो माने बेफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो बेजों लोगोसे दावबायनाय थुनलाइयावबोथ ओ दावबायनाय थांनानै मा सोलोंदों मा मा खालामहैदोंमोन आरो मा बोरैहाय ओ जेनेबा बै जायगानि डाटाफोरखौ बुथुमनानै लाबोदों बे बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गोबां मिथिनो मोनो आरो
औ थिगानो बुंदों नोंथां ना जोबोर मोजां दावबायनो थोनलाय फरायबा जों जों थांफेरनो मोनै जायगानि खोथाखौबो जों मोनथिनो मोनो बाय बे जायगायाव जों थांनो गोनां नांगौ अब्ला बे बिजाबखौ जों फरायखानायबा जों बे बेनि दारैनो जों आगोलावनो बेनि गियानखौ मोननो हाखाबाय जों बेयाव थांबा मा जागोन माबायदि मोजां मोजाङै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन बेयाव थांबा मा दंङ माखिनियाव मा दङ माबायदि बे बे जायगानि नेमखान्थिफोरा बेफोरखौ जों बे बिजाबनिफ्राय गियानखौ मोननो हागोन जोंनि थाखाय बेजाब फरायनाया मोजां बेनि थाखायनो बो
ओन्दैनि जुगावथ' बिजाब फरायाब्ला जाखालानो माने जाम्बा जाम्बि जानानै थायोब्ला बे बुहुमावनो माने जोङो खाना बायदिसिना जानानै थानांगोन होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो आथिखालाव।
औ बिजाब फरायनाया जोंनि मोनसे सोरां बा गोहो होननो हानाय जाबाय आरो।
औ औ औ जोंहा समाबो जाबाय बि दिब्ला बेथ'
औ औ दे होनबा।